नोंथां।
खोनादोंना नोंथां। औ नोंथां औ नोंथां खोनागासिनो।
खुलुमबाय नोंथां। बे समाव नोंथांजों आं मोनसे आयदा लानानै दसे सम रायलायनो फैदोंमोन। नोंथाङा सम।
हागोन नोंथां हागोन हागोन हागोन हागोन।
ओ बे समाव आं नोंथांजों रायलायनो लुगैदों। जों बर' माहारिनि ओ आबादनि सा। सायाव माबाय माबोरैहाय बर' माहारिया आबाद मावो। आरो मा आबादखौ मावनानै बर' माहारिया मोजां मोनो। मा समाव बोरैहाय ओ बर' माहारिया आबाद। ओ मावनानै गावखौनो जिउ दानायाव। हेफाजाब होलायो बा गोसो थोयो बा मोजां मोनो बेनि सायाव। नोंथाङा एसे गुवारै बुंनो हागोन नामा।
हागोन नोंथां हागोन थारैनो ओ नंगौ नोंथां। थां आबाद मावनाया जोंनि गोदो। जेनाखि गोदो गोदाय आबै आबौमोननि आइ आफामोननि समनिफ्रायनो। सोलिबोनाय नङा होनबा नोंथां
नंगौ नों
बेखौ जोङो बे आयदाया जोबोद मोजां जों सावरायनो हागोन जेरै जों नुयो नोंथां थांना थानायाव जोंनो रां रुफानि गोबां ओ गोनांथि जाना फैयो रांखावरिनि जेंना जेंसि गोबां नुजाथियो जायनि जाउनाव जोंहा आबाद मावनानै जोङो बेफोरबायदि आबादनि फालांगि खालामनानै जों बेफोरखौ ओ माबानो हायो सुस्रांनो हायो जायनि जाहोनाव जोङो आबादखौ मावनांगौ आरो जेरै जोंनि गोदो गोदाइ समाव जोंनि आबै आबौमोना ओ आबादफोरखौ खौ मावनानैनो जायोमोन बै समाव जोंनि आबै आबौमोना बायनानै जायामोन मैगं थाइगंफोरखौबो ओ न'आवनो हादानफोर सिफायनानै बेफ्रावनो ओ मैगं थाइगंफोरखौ मा मैगं खौ गायनो बा फुनो बा ओ आबाद खालामनो बेफोरखौ जोङो माबायोमोन ओ मावोमोन आबादखौ जेरै बेल' नङा जानाय लोंनायनि जेराव गोबां दङ जेरै फाथो माइ बेफोरबायदि गोबां जा जादनि जों माबाखौ आबादखौ मावनो हायो आरो नोंथां औ नोंथां जेरै ओ दा सोलिनाय मथे दाथ' बे समाथ' जोंना माइ गायनायनि सम नङा होनबा नोंथां
नंगौ नंगौ
बेखायनो आथिखालाव सुबुंफोरखौ गोबांखौनो जोङो गामि ओनसोल फोरावहाय ओ दुब्लिनि जे दुब्लियावल' जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
समाव जों सुबुंफोरखौ माइ गायनायनि सम हिसाबै दा आं आबाद मावनायनि सा याव बुंनाय माने आं माइखौनो एसे बुंना होसै नोंथांनि सिगाङाव
दे दे दे
औ नोंथां ओ माइ गायनोबा जोंनो गिबिथारावनो जोङो माइनि जोलैखौ जोङो हाफोरखौ मोजां मोनहोनानै जोङो बेयाव माइखौ जोङो माइनि बेगरखौ बा सिटखौ जोङो खुबैग्रोयो नङा हो नबा नोंथां जेराव खोथियाया खोथिया होनो जों जेखौ बे बे रज'यो आरो बेयाव आरो जेला खोथिया एसे देरो एसे गोजौ जायो अब्ला जोङो बेखौ गायनो थाखाय गायस्लायनो थाखाय जोङो नांगोल बा ट्रेक्टर बा माबा मोनसे माबाजोंहाय हालेवग्राजों ओ जों बेखौ हालेवनानै जे नांगोलजों हालेवनोबा जोङो एसे सम लायो माने नांगोलाथ' जों गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्रायनो स'लिबोनाय नाथाय दानि जेनाखि टेक्न'ल'जि बा गोनोखोआरि आदबजों खायदाजों जोङो बेफोरबायदि मेसिनफोरखौ दिहुननानै जों दा बेफोर आदबजोंनो खामानिखौ ओ गोबावनि खामानिखौ जों खम समनि गेजेरावनो जोङो मावना लानो हायो जेरै जोङो नांगोलजों हालेवनांगौबा जोङो खनब्रै खनब्रैसोखौ जों हालेवनांगौ जेरै खार नांगौ आरो गोबां माबाफोर दङ जेरै मै होनांगौ मा माबि बेफोरबायदि दङ आरो नोंथां दा जा बिदिनो जोङो जुदि ट्रेक्टरजों हालौवोबा जों बेखौ सानसेयावनो हाजोबो नङा होनबा नोंथां
नोंगौ
नङाबा जोङो गोबां सम नांगौ जायोमोन नांगोल नांगोलजों हालेवनानै दा बे खम समनि गेजेरावनो जों हायो आरो दा बे मा जुदि हालेवखांनानै हाया मोनबायबा दा जोङो बैनाखि जों खोथिया जों माबानानै दोन्दोंमोन फोनानै दोन्दोंमोन जों बेखौ गायनानै मोननाय हायाव जोङो माबायो आरो गायस्लाय फैफिनो गायफैयो जायखौ जों माइ गायनाय होनना बुंङो नङा होमबा नोंथां आरोबाव गायनानै गाय गायखांजोबनानै बिदिनो तिन मास सारि मास गावनि मोनसे मोनसे बैसोखौ नायनानै ओ बे आबादनि बैसोखौ नायनानै जोङो माबायो बे हायो जेब्ला माइया मोनहैयो अब्ला जोङो बेखौ हायो नङा होनबा नोंथां जों बेखौ ओ हानानै लायो हानानै लानानै जोङो जेला ह खांजोबो अब्ला जोंखौ बजा ब'जा खाजोबनानै जोङो बबेबा खल सिथ्ला बा मोनसे लां जाय जायगायाव लाना थांनानै जों बेखौ मारा होनाय मोनसे सोरबो दङ नङा होनबा नोंथां
नंगौ
थायो बेयावबो जोङो नोनो मोनसै आजिकालि गिबिया सि गोदो गोदायनि समाव जोङो मोसौजोंनो होयोमोन माराखौ मोसौ माथाम माब्रैसो खारदिंनानै खारदिंहोबाय थायो थाबायदिं होबाय जायों दानबाय दानि जुगाव जों गोबां मिसिन ओंखारबाय जेरै ट्रेक्टरफोरजों पावार टिलार बेफोरजोंबो जोङो ओ माबाखौ नुनो मोननाय जायो आरो मारा हफोरखौ आरो आथिखालाव माइ हानायखौ खौबो जोङो ओ माबाजोंनो नुनो मोनबाय मेसिन ओंखारखाबाय माइ हाग्राफोर दा बिदिनो दा बिदिनो जोङो हा खांजोबनानै जेेलानाखि ओ माबा मारा खांजोबनानै आरो बिनि उनाव जोङो माइ खौ मारा होखाङोबा जों माइनि आलदा आरो बै माइनि बिफांखौ आलादा खालामनानै लायो आरो बस्थाफोराव सोना दोनो बाख्रिफोराव आरो बिनि उनाव जोङो ओ खाथिनि मिलफोराव लांनानै जोङो बेखौहाय माबाहैयो आरो सौहोहैयो जायनि जाहोनाव बेयाव जुजाय बा गुन्दैया आलादा जायो आरो माइया जाय जाय जों ओंखाम होनना जायखौ बुङो माइरं होनो बेखौ जोङो मोनो आरो आलादा आलादा खालामनानै दा आंनि मोनथिनायाव बा जोंनि ओनसोलाव सोलिनायखौ आं नोंथांनो बेफोरनि सोमोन्दै एसे खिन्थाना हरबाय दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माब्रै माब्रै आबाद मा मा आबाद मावो आरो माबोरै मावो बेनि माखासे खान्थिफोरखौ एसे खिन्थाना होदो नामा नोंथां
जागोन नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आबाद मावनायनि नियमा रो थ' जेब्लाबो एखेयानो थायो ओ बिनि जाय बिनि गेजेरावबो जायगाखौ लानानै जायगा आरो बोथ थोरखौ लानानै गोबां गोबां जायगायाव बा बेलेग गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन आबादबो मावनाय जायो जेरै नोंथाङा बुंनायायो माइसालि माइ गायनाय। गोदो गोदायनिफ्रायनो सलिबोदों आरो बे बोथोरावनो गायखायोबो। आरो जोंनि ओनसोल खैजा जोंनि ओनसोल खैजा अ माइसालि गायनायनि आगोवलावबो अ बैसागु गु दाननि खाथि खाला आ ट्रेक्टर एबा हा माबा मोसौजों हेवनानैबो मोसौजों हेवनायाथ' बहु खमिजोब्बायानो ट्रेक्टर गोजा लाजोबो ट्रेक्टर हेवनानैनो बेखौ अ दुलु दुलु मोजां फोथार खालामनानै हा ग्रा गैयि मोजां मोनहोनानै बेवहायनो ओ बावा बावा जाथिनि मोनसे माइ दङ'। जायखौ जोङो खेंखुवा बावा होनो बे खेंखुवा बावाखौ जों फोनाय नुयो बिनि लोगोसे बे बावा फोनायजों लोगोसे एखे समावनो ओ दै थानाय फोथाराव दै थानाय फोथाराव ओ माला माइखौबो जोङो गायनाय नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलजों जोंनि ओनसोलजों आरो बे माला माइ गायनाय खेंखुवा बावा फोनाय बा माइमा माइखोनो ओ गायालासिनोबो खोथिया बायदि गुब गुबुं फोआलासिनो गेसें फोनानै बेखौनो ओ माइ ओंखारजासे गायनाय समा लासै बे माइखौ दोननानै आघुन मासनि माइ ओंखारनाय उनाव मोननाय उनाव हानानै नोंथां बुंनाय बायदिनो खामानिफोरखौ मावो नाथाय मोनसेल' फाराग थालायबाय
एव नोंथां।
जोंनि जायगानिस्राय जोंनि जायगाखो जायगा नायनानै बा बोथोर नायनानै नै मानसिया ओ ओ माइसालि खेथिनि अनगायैबो गुबुन उफेरा खेथि आबाद मावनो आजिखालि ओ दासान्दै माने लादों बे लानायखाय जोङो गोबां खोनो उफेरा आबाद होनना बोयो बेफोरखौ बुंनो हायो। जेरै आं ओ जेरै आं आरो मोनसे खोन्था नोंथांनो फोरमायनो गोसो दङ'। मानो होनोब्ला माइसालि खेत ति मावब्ला माइसालि आबाद मावब्ला जोंनिखै ओ हा सार होनना बुङोब्ला ओरैनो नेचारेल हासारा थाखागोन आरो बेयाव बेवहाय जेबो गुबुन हासार होआ जाासेनो बे माइखौ जोङो मोनजानो बा मोननो हायो। नाथाय उफेरा आबाद मावब्ला उफेरा आबाद मावब्ला ओ बे थाखानाय हास सारनि अनगायै बो आरो ओ गोबां अर्गेनिक हासार होनायनि ओ बेब'स्था जों खालामनाय नुनो मोनदों आरो खालामखानांगोन मानो होनोब्ला बोथोरनि अनगायैबो माने जाखानाय बोथोरावसो ओ माइ आबादा जायो नालाय आरो बि ओ जायि बोथोराव माइ आबादखौ मोजां मोननो लुगैब्ला ओ गुबुननि मदद लाख थानांगौ जानायखाय बेबायदि जोङो खुबिदाखौ खालामना लानाय जायो आरो। ए थिग बेबायदिनो नों थां बुंनाय बायदि माइ हानाय बोथोराव जोंनिखि मोनसे थाबु हुदा दंबावो जयै रायजोफोरा लोगो नांनानै सावरि बादालि जालायनानै एबा गाथा हालायनानै माइखौ दाब बो हानाय जों नुदों आरो मेसिनजों दासिमबो जोंनि फो फोथाराव माइ हानायखौ जों नुवाखै मानो होनब्ला जोंनिखै गोबां सुबुङानो गावबा गाव हायो लोगोसे ओ ओ सावरि बादालि जालायनानै आरो खाथ गाथा हालायनानै। माइफोरखौ हानानै। फोथारनिफ्राय न'सिम लाबोनाय जायो जोबनायाव बे माइ हाखांनाय जोबनायाव मोनसे रुजु रुमु खाना जालायनायबो जों नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो औ नोंथां।
नोंथां ओ ओ नोंथाङा बे समाव आंखौ ओ आबादनि सोमोन्दै मोजां फोरमायहरनायखाय जोबोद जोबोद। साबायखर थाबाय गोजोन्थों
औ नोंथां आंबो नोंखौहाय साबायखर बावबाय नोंथां आंनो फोरमायनायनि थाखाय औ दे बिदिब्ला
ओं गोजोनथों।